गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो।
अ दा नोंथां जों आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदोमोन नोंथां
खोथा नोंथां जेनेबा
दा जेन'बा दानि सोलोंथाइया माबोरै जाखो
अ जागोन जागोन नोंथां आं एसे फो-फोरमायलांसै
औ नोंथां नोंथाङा आथिखालनि सोलोंथाइया माबायदि जाखो बेखौ फोरमायदो आं नोंनो ओ
औ औ जागोन जागोन नोंथां जागोन जागोन। दे बिदिब्ला। सोंलों-सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथार जाय जोंनि ओ सुबुं जिउ खुंनायाव गोरलैयैनो मदद खालामो। जोङो बेयाव माबा मोनसे आरजिनो एबा साख्रि लानो थाखाय जों बै सोलोंनायखौ लाया बेयाव जाहैबाय जोङो जोंनि जिउनि मोजां जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानो हायो जों माखासे जोङो भकेसनेलि इदुकेसन होननानै बुङो जों जायखौ बेयाव औ माखासे जोंनि आखाइनि हा-हाबा एबा माबा मोनसे रोंगौथिखौ जोङो बेयाव सोलों थाइ लानो हायो आरो जोङो सोलोंथाइ नङाबानो जों दानि जे दानि मुगायाव जोङो ससे ओ लामाबो दावगानो हाया बायदि जानानै फैबाय जायनि जायाव जोङो ओ गुबुन गुबुन हादोराव जों थांनो हाया लेखा रोङाब्ला जों जायनि थाख थाखाय जोङो लेखा होननानै बुङोब्ला बैयो महत्त बुस्थु जाय जोंनि जिउआव मोनसे समायना खालामो आरो। जाय नोङो लेखा गोरों सुबुं बै लेखाागोरिनि पार्सनेलिटियानो आलदा जाखोयो आरोना नोंथां जाय बिसोरनिनो बेसेन आरो बिसोर नि रोंगौथि बिसिनि माखासे थानाय जानाय आरो माखासे गाननाय जोमनाय बैफोरा सोलायलांनो हमो आरो जे आङो बिदिनो बुं बुंनो थांगोन दानि सोलोंथाइआ जोंनि जिउआवनो गो-गो-गो-गोबां हेफाज हेफाजाब होदों आरो बेबायदिनो होलांबाय थागोन ओ जोंनि जिउआव सोलोंथाइ होननाया उम ओरैनो सोलोंब्रबनाय जाया जाय जोङो सानसेनो सोलोंनानै साननैजों रोंनाय बेबायदि नङा बेयो जाहैबाय जोंनि जिउआव सोलोंनाया जोङो ओन्दैनिफ्रायनो सोलोंनांगोन जाय आरो थैजासिम थांगोन आरोना। बे सोलोंथाया मोनसे फर्मेल इडुकेसन दं मोनसे मा होनदों नन फरमेल इडुकेसन दङ जाय फरमेल इडुकेसनखौ जोङो जों जों बैसो जाजासिम एबा जोंनि डिग्रि मोनजासिम जोङो बेखौ लानो हायो आरो माखासे इनफरमेल एबा नन फरमेलि इडुकेस आ जहैबाय जोङो जोंनि जोनोम जासेननायनिफ्राय जोंनि जिउ जोबजासिम जोङो माखासे गियान आखल आखु आखु बैफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो जायनि थाखाय जोंनि थांना था थानायाव माखासे गोबां बिहोमा होयो जोङो माखासेखौ जोङो लेखा जों रोङाबाबो जोङो माखासेखौ प्रेक्टिकेल खालामनानै जोङो बेखौ रोंनो हायो जाय जोंनि जिउआव मोजां नोङो सासे साइन्टिस्टखौनो ला नोङो जाय साय सा जा नोङो लेखाजोंबो आरो माखासे गावनि प्रेकटिकेल गावनि आखाइजोंनो मावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो मे लेखानि जोहै जोङो आखाइजों मावनानै जों बांसिन गियान मोननो हायो। दा नोंथां जायखौ जोङो जोंनि थांना थानायाव मोजां जा जायो आरो मोन नोंखौ सासे ओ साक्सेसफुल मानसि खालामनायाव मदद खालामो आरो बेनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइखौ नांगौ आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो हाबावगोन सासे आबादारिया जेबायदि गुन द दङ उ ए बेबायदिनो सासे लेखा गोरों आबादारिया बेनिफ्राय बांसिन गुन थागोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव बियो माखासे नांगौखिनि ओ खम सम बेसेनावनो बियो रासायनाय रासाय नि एबा माबा मोनसे मुलि होनानै बि खम सम हायावनो गोबाङै मुलाम्फा मोननो हागोन जायनि जाह जाहोनाव बियो ओ बै लेखा गोरों सुबुंनिफ्राय बैहा माने मुलाम्फासिन जागोन जाय लेखा गोरों सुबुं बैहा मा मानि सायाव गियान गैया जाय बियो मा मुलिखौ होयोबा मा बोथोराव मा मुलिखौ होयोबा मा हासारखौ होयोबा मबे मैगंआव मोजां जागोन एबा आ बाहायजागोन मुलिया बैफोरबायदिखौ बियो गियान गैया आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोङो सासे लेखा लेखा गोरों आरो सासे लेखा रोङैनि मोनसे आङो जेनेबा ओरैनो एगजामफल लानाय जादों आरोना नोंथां ओ आरो लेखाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जाय जोंनि जिउआव लेखानि अनगा जोङो जेखौबो जोङो नुनो हाया एबा सिनायनो हाया जोङो बासा रों नायनि सायावनो जोंङो बुंनांगोन एबा जोङो माबा मोनसे रोंनायनि सायाव जोङो बुंनानै लाना हागोन नोङो नोंङो जे नोङो व बेबा अफिसफ्राव थांनाय नो मोनसे अफिसाव थाङोब्ला जोङो गोजौआव साइन बर्ड नुयोबा बै साइन बर्डखौ जों फ फरायनि थाखाय मा अफिस बेयो आरो जोङो लेखा रोंगोन। रोंगोनाया गोनां जायो जायनि उ जाय जोंनो मदद खालामो आरो बिदिनो दंबावो गोबां नोंथां आरो आं बुंबावनो सानदों जोंनि ओ लेखा रोंनाय सुबुं अनजिमाया दाब गोबां बांनायनिफ्राय बांबोनो हमगासिनो दं गोदो जेबायदिमोन जोंनि समाव लेखा नि फारसे जेबो सांग्रांथि गैयामोन जायनि थाखाय माखासे समफोराव गोदोनि समफोराव माखासे दुखु जारला खस्' थ सहायबोनो हम दोंमोन आरो नांदोंमोन आरो दा आ बेफोरखौ रोंनायनि फाय एबा ले लेखा रोंनायनि जोंनिय दा गोबां माखासे जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों जोंनि खायसे खाथि खाला टाउन सहरफ्राव जोङो नुनो मोनो। जाय जोङो गारि मथर साइकेल बिदिनो अरां जाहाज ट्रेन बैफोरो मानि जोहै फैदों होनबा लेखा रोंनायनि जाय सुबुं ङा लेखा रोंबाय बा गियान था बिहा बै सुबुङा बैफोरबायदि मोनसे मुवा बेसादफोरखौ दिरुननो हानायनि जाउनाव जोंनि जिउआव थांना थानायनि जिउआव गोबां मदद होबोदों। आरो जोङो बुंनां गोन आरोना लेखाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो गोबाव दंबावो नोंथां नोंथाङा आं
औ नोंथां औ
ओ नोंथाङाबो जेनेबा लेखानि सोमोन्दै आथिखालाव जोंनि सुबुंफोरनो माबायदि मदद होबोदों एबा होलांबाय थागोन जों जोंनि जिउआव बेखौ नोंथाङा फोरमायलांबानो जाबाय नोंथां।
आथिखालाव सोलोंथाइया ओरैबादि जोंनि समाजाव बिहोमा होलां बेखौ जों जोंनि मेगनजोंनो नुनो हाखायो। दा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों बेनो जेन'बा जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम लानाय बा जिउखौ देरनो थाखाय मोनसे सोलोंनाय दा बे सोलोंथाइया आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय जे सोलोंथाइानो नों नोंनि समाजखौ सोलोंथाइ गैयाबा नोंनि समाजा ओरैबायदि दुरबल जागोन जायखौ जोङो ओ जेबो खालामहानाय नङा आरो। आरो सोलोंथाइआ मोनसे ओरैबायाददि मोनसे आगजु जाबाय दानि जुगाव जोंनि समाजखौ दैदेननायनि बा जौगाहोनायनि बा जोंनि हादरखौ जौगाहोनायनि दा बेयो माबोरै जायोबा गोदोनि समावामोन जेनेबा सोलोंथाइ गैयि समाव जोंनि गेजेराव गोबां गावजों गाव नारसिनलायनाय गावजों गाव बासिलायनाय गावजों गाव मुगैलायनाय बेफोरबायदि सोलियोमोन आरो। दा आथिखालाव सोलोंथाइआ बेफोरबायदिखौ मोनसे ओ थि थाखोआव लाबोनो हादों आरो जेरै ओ खोमसि फोथायनाय जेरै ओ मा होनो आरो दंबावो जेन'बा बिदिनो आइजो आयजोफोरखौ मान होयोखौ मान होनाय आरो माखासे जोंनि आथोननि गेजेराव गोरोबथि लाबोनाय आरो जोंनि समाजाव जेन'बा साननो हनो गोरों सुबुं लाबोनाय बेफोरबायदिया गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबदों आरो। आरो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखालाव मा जानो मोनदों जोंनि बुहुमाव बिगियाननि जुग माने बां मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सुबुंफ्रा ओ गाव गावनि उन जोलैखौ बा गथ' गथायखौ इयुनाव मोजाङै संसार जालांनो हानायनि बा इयुनाव गाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि खालामलांनो हानाय गावखौ जिउनि गावनि जिउनि थांखियाव जाफुंहोनो हानाय। बेनि थाखाय आथिखालाव आथिखालनि बिमा बिफा बा आथिखालनि उम सुबुंफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गोख्रों सांग्रांथि होयो आरो। दा सोलोंथाइया जोंनि समाजाव माबोरै ओ जौगाहोदों होनोब्ला जों आ बेखौनो बुंनो हागोन जे सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि जायनि गेजेरजों आथिखालाव ओ जोंनि ओ हौवा हिनजावनि गेजेराव फारागथिखौ जोङो फोजोबनो हाहांनायानो जाबाय। आरो मानो मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव हिनजावफोरखौ जेन'बा जोङो लेखा फरायहोआ माया बिदि होनोमोन जेन'बा न'खरनि हाबा मावनो थाखायल' दोनो बिदि खालामोमोन खालिबो बै समावमामोन हौवाफोरखौल' फरायनाय बा फरायनायाव बिसोरखौल' गोसो होहोयोमोन माने फिसा हिनजावफोरखौ बारा थाल लायामोन आरो नाथाय दानि दिनाव सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे माबा जाबाय सोलोंथाइानो बे साननाय हनायखौ
माखासे ओ गियानि सुबुंफ्रा बा गोदो जोंनि गियानि सुबुंफ्रा बेखौ हाबोआखैमोनबाबो नाथाय लासै लासै दायो माखासे आयेनफोरनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौ हौवा हिनजाव बयनिबो थाखाय एखे समान होननानै गनायथि होबाय आरो आरो बेबायदिनो आथिखालाव सोलोंथाइनि ओ जौगानायाव जोंनि बिगियाननि जौगानायाबो जौगानायाबो बारा जादों जायनि थाखाय आथिखालनि गियाननि सुबुंफोरा बिगियाननि गेजेरजों गोबां जों नुथावै बुस्थुफोर, नुफेरै बुस्थुफोर बिदिखौ दिहुननो हाबाय आरो। आथिखालाव गारि मथरनि अनजिमाखौबो गोबां बांहोबाय आरो आथिखालाव जोंनाव उरां जाहाजफोर दङ जायखौ जोंनि बिगियाननि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ दिहुननो हादों आरो जों आथिखालाव जोंनि बुहुमनि अनगायैबो बुहुमनि मोनसे दा जायगायावबो जोङो सहैनो हाबाय जायखौ जोङो ग्रह होननानै मिथियो दा बेबायदिनो सोलोंथ इयुनाव आरोबाव सोलोंनायखौ लाबोगोन आरो दंबावो जेनबा ओ सोलोंथाइ आथिखालाव मा खालामबावो ओ जेनेबा जोंनि गेजेराव खोमसि फोथा यनायखौ बनद' खालामबाय। बा खोमसि फोथायनायखौ एसेबाबो खम खालामबाय आरो। गोदोनि
नंथावै बुस्थुफोरखौ फोथायनाय बेफोरजोंनो जोंनि सुबुंफ्रा गफबना दंमोन आरो नाथाय सोलोंथाइया बेखौ लासै-लासैनो मा खालामबोदों ओ जेन'बा जों नुयै बुस्थुखौ मानो गिनांगौ नुयै बुस्थुखौ मानो साननांगौ ओ बिनि मोनसे साननायखौ लाबोदों आरो। नाथाय सोलोंथाइयाव होनबा बिगायान बिगियानाव बिखौ मा होनो बिगियानावथ' बिखौ फोथाया नालाय बिगियानाव खालिबो मा नागिरो जेनेबा मेगनजों नुनानै नुसारनाय बा दांनानै मोन दांथारनाय बा नुथारनाय बेखौ जोङो बिगियाननि गेजेरजों नायबिजिरनाय जायो आरो। दा थिग बेबायदिनो जोंहा दङ जेनेबा ओम फाख्रि बिफांखौनो साननानै नाय नोङो गोदोनि समाव सुबुंफ्रा मा होनो फाख्रि बिफां सि ङाव थानाङा मानाङा होनो मोनायाव। बेयाव बुहुद ओंखारो मायो होननानै बे मोनसे खोमसि फोथाय फोथायनायमोन आरो दा बेयो आथिखालाव सुबुंनि बिगियाननि गेजेरजों बा लेखानि गेजेरजों बा सोलों यनि गेजेराव मा जालांखो जेनेबा आथिखालनि सुबङा मिथिनो मोनबाय जे जेनेबा बिफां लाइफाङाथ' जोंनो कार अक्सिजेन हगारो बे थिग, नाथाय मोनायाव बे नैबे फाख्रि बिफाङा मा गेस हगारो, कार्बनदाइ अक्साइड जाय गेसखौ जों हगारो। थिग बेबायदिनो जेनबा जोंबो बे गेसखौनो हगारखायो। आरो फाख्रि बिफाङा बे गेसखौनो हगारखायो, होमबा जों फाख्रि बिफां मोनायाव जेनेबा जों हर उन्दुलाङोब्ला मा जागोन बैबो कार्बन डाइ अक्साइड हगारगोन बेर जोंबो कार्बन डाइ अक्साइड हगारगोन अब्ला मा जागोन जोङो अक्सिजेननि बिबाङा खम जागोन अब्ला जों बेयाव हां सरथेनानै जोङो ओ थैनोबो हागौ आरो। आरो जाय आसथामा बेर बेराम गोनां बिसोरथ'बो थानो हाखानाय नङा दा बेबायदिनो जो सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव बिदिनो लाबोदों आरो जोंनि गेजेराव गोबां माखासे साननो हनो गोरों सुबुं लाबोबाय। जायनि गेजेरजों दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव ओम माखासे गियाननि सुबुंफोरा बारायबाय ओ जायखौ जों नुनो मोनगासिनो, मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ लाबा नोङो बुहुमनि गासैबो ओ माखासे गियान आरजिफोरखौ आरजिना लानो हायो जाय जाय गियानखौ जोङो जोंनि समाजाव जोंनि इयुन गोजोलै गथ'फोरनो जोङो फोरमायना होनो हायो बा बिसोरखौ सांग्रां खालामनो हायो जे जोङो बुहुमाव माबोरै सोलिना थानांगौ, बा जोङो बुहुमनि बारहावाजों माबोरै गोरोबना थानांगौ नाथाय बे बांद्राय देखा जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जोंहा जोंनि बुहुमा दिनै गुबुंले जागासिनो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव बिगियाननिजों गेजेरजों आरोंदामिननि गेजेरजों गोबां गारि मथर बे गारि मथरा जोंनि टाउन चिटिफ्राव गोबां रोखोमनि उखुन्दै खुनानै डिजेल पेट्रलनि खामनायफ्रा जोंनि बारहावाजों गोरोबगासिनो गोरोबनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो। आरो जोंखौ जोंनि हां लानायाव खस्थ' होगासिनो जायनि थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा दिनै ओ गोबां माखासे बेराम बा, हां लानाय बेराम बा माबा माबि बेराम बेफोर जादों आरो माने जों होनोब्ला जोंहा जों